हेलौ
अ नोंथां
औ नोंथां खोनादों
नोंथांनाव आं ओ बर'फोरनि दानाय लुनायनि बागै एसे ओ खोनथानो हागोन ना नोंथाङा?
औ नोंगौ नोंथां दानाय लुनायनि सोमोनदै आं एसे फोरमायना होनो हागोन नोंथांनो ओ दानाय लुनाय होनोब्ला थ' नोंथां ओ बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो सि दानानै मोजां मोनखानाय नङा होमबा नोंथां
बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो गासैबो सुबुं बर' सुबुं माहारियानो सि दायो आरो सिखौ ओरोंथां बोरै दायो होनोब्ला जोंनि गिबियावनो खुनदुंखौ नां गोनां नांग्रोगौ जायो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां खुनदुंखौ जोङो गोदो गोदाय मा सुबुंफोरा ओ बेबायदिनो जोङो मिथिंगानिफ्राय बा बेबायदि दिनो जोङो हाजो आगर बेबायदिनो बैग्रि बिबार बेफोरखौ लानानैसो ओ जि ओ ओ हियाव समायना रमायना आगर एरखांनाय जोङो नुनो मोनदोंमोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां आथिखालनि सुबुंफोराबो आथिखालनि सुबुंफोरा बेबायदिनो ओ बेबायदि ओ जि दानाय आखाइजों जि दानायखौ आथिखालाव खम नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ नोंथां नंगौ
मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालाव बेबायदि जि दानो थाखाय गोबां बां मिसिन ओंखारबाय‌ नङा होनबा नोंथां ओ मेसिन ओंखारनायनि जाहोनाव बेबायदिनो जिफोरखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो ओ जिखौ जोङो दानानै लानो हायो आरो ना नोंथां औ बेबायदिनो नों थां ओ बेबायदि बिदिनो नोंथां जिफोरखौ जोङो आथिखालाव गोजान गोजान जायगायाव जोङो जि दानानै फाननो हायो हायो बेबायदिनो नोंथां आथिखालाव बे गारि मटर ओम थांनानै जोङो गोजान गोजान जायगायावबा बेबायदिनो टाउन सहरफोराव फाननानै जों जिउखौ ओ बेबायदिनो गोबां बेसेन गोसायाव फाननानै गोबां रां मुलामफा मोननो हादों आरो नोंथां आथिखालावथ' नों नोंथां दख'नाफोरा गोबां ब्रेन्डनि ओंखारबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो मोनसे मोनसे दख'नाखौ ओ दानानै मोनसे मुं होनाय होनाय होनानै लानाय हायो आरो गावबा-गाव ओ बेबायदिनो नोंथ थां ब्रेन्डनि दख'नाफोराबो जोंना गोबां दाम गोसा जाबाय आरो बिसो बा गोबां बेबायदिनो ओ दख'नाखौ फाननानै गोबां रांखावरि खामायनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जोंना बर'फोरा ओ गोदोनिफ्रायनो सि दाखायो बेबायदिनो ओ मोनसे सि दानाय नि मुङा मोनसे आथिखालाव मोनसे मख'जाथाव ओ मख'जाथाव होननानै बुङोब्ला जोंना कवालकुसिखौ बुंनांगोन ख'वालकुसियाव जोंना गासैबो ओ बर' सुबुंफोरानो ओ जि दायो आरो जि दानानै बेयाव गावबा गावनि नांगौ जानाय मुवा बेसाद बा न'खरनि आंखालखौ सुफुंनो हायो रो आरो नोंथां ओ बेनिखायनो गैसैबो सुबुं फोरा जि दायो नाथाय आथिखालनि जि बेस जिफोरनि बेसेनाबो गोबां बां बाय नालाय नोंथां ओ बिनिखायनो आथिखालाव ओ गोबां गोबां सुबुंफोरा बेसेन गोसा जाय जायोब्लाबो जोङो ओ जिखौ बायनानै गाननायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो आथिखालाव गोबां सोलोंथनि ओ ओ गासिबो सुबुंफोरानो सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नालाय नोंथां बेनिखायनो गासैबो सुबुं फोरानो बेफोरबायदि जि दानानैबो गोबां फालांगि खालामनायखौ ओ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथां नंगौ
बिदिनो नोंथां ओ ओ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलाव गोबां सुबुंफोरानो जि दानानै ओ जि दानानै बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों नोंथां ओ नोंथां बे बायदिनो ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां ओ बेबायदिनो साफ्रोमनिबो न' खराव जोङो हिसानसालिखौ नुनो मोनो आरो ना नोंथां ओ हिसानसालि था हिसानसालियाव बेबायदिनो गोबां गावनि नांगौ जानाय बा दखना लां गा दखना बा अग्रं दख'ना बेफोरखौ दानानै गावबा गावनो गनायखौ गाव गाव गावनो गाननायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ नोंथां
बेबायदिनो नोंथां ओ जोंनि बे उम बर'निनो मोनसे सिनाय थि जायखौ जों आर'नाइ होननानै बुंनाय जायो नोंथां ओ बे आर'नाइखौ ओ जोंङो ओ जोङो गावनो गाव दानानै लायो आरो बेबायदिनो जोङो ओ आथिखा लाव मेसिन ओंखारनायनि जाहोनाव जोङो मेसिनावबो गोबां बेबायदि उम आर'नाइ दाननानै जों खम समनि गेजेरावनो आर'नाइ दानानै जोङो गोबां बेसेन गोसा राङाव फाननानै फाननो हायो आरो नोंथां बेबायदिनो बै बेबायदिनो नोंथां बे आर'नाइखौ जोंनि आथिखालावथ' जोंनि बर'नि बर'निफ्रायबो जोङो गुबुन हारिखौबो जों आथिखालाव आर'नाइखौ लानायखौ जोङो नुनो मोन दों आरो नोंथां ओ बे बाय बेनिनो नोंथां जोंनो आर'नाइखौ गुबुन गुबुन हाबाफारियाव बाहायनाय जायो जेरै जेब्ला सोरबा सुबुङा माबाफोर आनजादफोराव मबाफोर आनजादफोराव गोबाङै नाम्बार लानानै उथ्रिसार जायोब्ला बेयाव जों आरनाइखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो नों थां उम बेबायदिनो मानगोनां आलासिफोरखौ ओ सिबिनायावबो जोङो बे आर'नाइखौ बाहायनाय जायो आरो नोंथां गेदेर गोलाव सुबुंफोरनो औ बेबायदिनो जोंनि बर'नि दा नाय लुनायनि गेजेरजों जोङो गोबां ओ गोबां गावबा गावनि ओ नांगौ जानाय ओ मुवा बेसादफोरखौ जोङो सोरजि फिनानै बा बायनानै लानो हानायखौ जोङो दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो मोननो हादों आरो नों
औ नोंथां नंगौ
बेबायदिनो नोंथां उम ओ गोबां आथिखालावथ' गोबां सुबुङानो ओ जि दानायखौ ओ खम नुनो मोनो नङा होमबा नों थां गुबुन गुबुन जायगायावबाबो बेबायदिनो गोदोनि सुबुं फोरा हा जि दानाय खामानियाव गोबां जि दानो हायोमोन आरो नोंथां ओ नाथाय आथिखालाव गोबां मेसिन ओं रनायनि जाहोनाव ओ जिखौ गोबां सुबुंफोरानो आखायजों दानायखौ जोङो नुनो मोन मोनलिया ओ मानो होननानै बुङोब्ला जोंना आखाइजों दायोब्ला गोबां खस्थ'बो जायो नालाय नोंथां गोबां गोबां सम लायो औ बेनिखायनो जोङो ओ मेसिनजोंसो जि दानायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथां दानाय लुनायनि गेजेर जोंबो गावबा गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ जोङो बानायना लानो हायो ओ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो दानाय लुनाय नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि सुबुं फोर दानाय लु दानाय लुनायनि गेजेरजों नोंथाङा माबाफोर फोरमायदो एसे
औ नोंथां ओ दानाय लुनाया दा जेरै नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ दानाय लुनाया जोंनि गेजेराव ओ आइजोफोरनि गेजेराव जायो आरोना दा दानाय लुनाया ओ आ थिखालाव खम जानो हमदों ओ जायनि जाहोनाव ओ दानाय लुनायनि थाखाय मेचिन दिहुननाय जादों
औ नंगौ नोंथां
ओ बे दानाय लुनायाव गिबियावनो ओ खुन्दुं नांगौ जायो बे खुन्दुंखौ ओ साना थलायाव सानानै लायो बेफोरबादिनो ओ दानाय लुनायाव ओ बायदि बायदि नांगौ जायो आरोना
औ औ नों
बिदिनो ओ जों बिदि दानाय लुनायजोंनो ओ बेफोरखौ न'आवनो दानाय दानानै लुनानै ओ जों बे ओ गाम सा गामसा फालि एबा अग्रं दख'ना बेफोरखौ दानानै लानो हायो ओ बिदिनो ओ जोङो न'आव दानानै लुनानै गाननायनि अनगायैबो जों बेफोरखौ ओ दानानै फाननोबो हायो बेसेन गोसा राङाव बिदिनो ओ बे फाननानै मोनना रांजोंनो जोङो जोंनि नांगौ जानायखौ सुफुंनो हायो जेरै ओ न'खर सालायनायाव सोलोंथाइ लानायाव बा गावनि नांगौ मुवा मुवा बेसादखौ जोङो बायनानै लानो हायो ओ बिदिनो ओ दानाय लुनाय नि गेजेरजोंबो जों ओ बायदि हहाय मोननो हायो नोंथां बिदिनो ओ बिदिनो जोंनि गेजेराव दानाय लुनाया गोनांथार आरो
औ औ नंगौ नोंथां
दा मोनसे बर'फोरनि सिनायथि बिदिनो ओ दानाय लुनायनि गेजेराव आर'नाइयाबो मोनसे ओ फालि हिसाबै बाहायजायो आरो ओ आर'नाइखौ जों ओ बायदिसिना ओ मिटिंफोराव बा जथुम्मा जनाय फोराव गेदेर गोलाव मानसिफोरनो बरायनायाव बाहायनाय जायो बिनि गेजेरजों लोगोसे ओ जाय जाय जाय फरायसाफोरा ओ मेट्रिक आनजाद बा ओइस एस आनजादाव गोबां नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हायो बिसोर बिथांमोनखौबो जों बे आर'नाइनि आर'नाइजोंनो बरायो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नंगौ थारैनो नोंथांमोननि ओनसोलाव दानाय लुनायनि गेजेरजों माबाफोर बेफार फालांगि खालामनाय नुनो मोनदों नामा नोंथां
बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो दोङो बेफोरदिनो दानानै थांनानै फाननायफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ औ नोंगौ नोंथां
औ अ बिदिनो दानाय लुनाया ओ आइजोफोरनि थाखाय गोनांथार आरो ना बेनि अनगायैबो ओ आथिखाल जुगाव आइजोफोरनि अनगायै बो ओ जोहोलावफोरखौबो बिदिनो बा हौवासा ओ मानसिफोरखौबो बिदिनो दानाय-लुनायखौ नुनो मोनदों ओ बिदिनो ओ आइजोफोरनि अनगायैबो ओ सेंग्राफोराबो बिफोरदिनो दानाय-लुनायखौ सोलोंना लानो नाजादों आरो नोंथां
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां औ बेबायदिनो नोंथां आथिखालावबो जोङो गोबां हौवास हौवा मानसिखौबो जोङो जि दाना नायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथाङा ओ औ बिदिनो ओ ओ मानो होननानै बुङोब्ला आथिखालावबो जि दानायनायाव जोंना हौवा सुबुंफोरा ओ मिसिनजों मिसिनजों गोबां जि दानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेबायदिनो नों थां जोंना बेबायदिनो गोबां ओ बिहारि बा गोबां ओम बिदि सुबुंफोराबो गोबां जोंनि बर'नि दख'नाखौ दानानै ओ खम बेसेनावनो फानो बिसोरो बेबायदिनो जोंनि ओ बेफोरबाय दि खमबा ओ खुनदुंखौ जेनबा बेबायदिनो कफि खालामनानै ओ नख खुन्दुं बानायनानै जोंनि दख'नाखौ दख'नानि महर होनानै फाननायखौ जोङो नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां आथिखालाव औ औ औ बिदिनो बिदिनो नोंथां ओ गासिबो जोंनि बर' स बर' स बुंफोरनि अनगायैबो जोंना गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जि दानायनि गेजेरजों गावबा गावनि जिउखौ खुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नोंथां औ बे औ बिदिनो गासैबो सुबुं माहारियानो जि दानानै गावबा गावनि आंखाल जानाय सुफुंनो हायो आरो नोंथां बा नोंथां बिदिब्ला जोंनाबो समा जानानानै फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नोंगौ ।
जोंनि सावरायनाय आयदाखौ बिखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां दे औ गोजोनथों ।